लौ लोगो मा खालामदों?
हो
मा खालामदों
नै दङ
ए
ओमफ्राय नोंहालाय
नै आंहाबो दंथ'यो
आतसा
कलेजआव थाङा नामा लोगोआ
ओ थांगोन थांनांगौ औ दिनै माबा साबमिट खालामनांगौ आंना मा होनो उम बियो मामोनलाय
दिक्सा
औ दिक्सानि रिपर्टखौ साबमिट खालामनांगोन ना थांनांगोन।
ओं थांनो रेडि जाबाय नामा होमबा?
रेडिथ' जाथ'वाखै नै ओंखाम ओंख्रि संनानै जानांगोन बेनि उनावसो रेडि जागोन।
अ संबाय ओंखाम ओंख्रि?
संथ'वाखै नै
संथ'वाखै मा ओंख्रि संलांगोन लोगोआ?
संनायाथ' माबासो संसै आलु ओमफ्रायो दाउदै आलुजों दाउदै फ्राय खालामसै।
आलुजों दाउदै हाब गोथावथार जागोनहाय।
गोथावआथ' जागोन। दावदै जेथिया
उम बा माबारै सङो दावदै आलुजों दावदै ओंख्रिखौ?
बेखौथ' फ्राय खालामगोन नालाय। आलुखौ फिसा फिसा गोबा गोबा हानोसै ओमफ्राय बानलु, सामब्राम सेरनानै एवनायसै दावदैखौबो उनाव गलायनानै होनायसै लास्टाव मोनहांङाव।
आलुखौ एवना लाग्रोनांगौ
औ आलुखौ एसे मोनजासिम एवगोरोसै आरो ना?
औ
ओमफ्राय बिनि उनाव लास्टाव दावदैखौबो गलायनानै होफादेरनोसै आरो
अ इदिसोना?
औ
लै आलुजों दाउदै।
ओइस नंगौ नामा लोगो? ओमफ्राय नोंहालाय माथो संगोन?
आंहा मा संनांगोनथाय। बेलाहि बाथोन बानायलांनोसै।
बिलाहि। बिलाहि गोजा आरो ना?
बाथोन थेब थेब बानायनोसै।
उम।
गाव गोजा।
ओमफ्राय दायो-दायोलाय माथो खालामदोंमोन?
दायो ओरैनो दंथ'यो जेबो खालामथ'वाखै। दा टाइम जानोसैबा संखांनानै दुगैखांनानै ओंखारना थांसै।
औ। थिगानो दे ओमफ्राय नोंहा ओ गासिबो जोबजोब्बाय लिरनायफोरा?
लिरनाया जोबजोब्बायमोन आंना। लेरखांजोबबाय दाख्लिनो साबमिट खालामजोब्बाय आं।
उम।
नोंहालाय मोनबैसो दंबावो?
आंनियाथ' नैबे मादिक्सानि मोनसे ओमफ्रायो ओ मा होनो बैयो थि एल एम आ। मोननै दं आरो बेखौ साबमिट आखिनाया द्रयिंआ बेजों मोननै।
उ उ।
बेखौथ' आङो मान्डेआवसो अ मान्डेथ' नंला टिउसडेआवसो खालामनो हासिगोन साबमिट।
ओम मंगलबाराव।
औ।
जोंनाबो माबा दंबावोमोन ना वाल मेगाजिन बानायनांगौआ ।
अ औ वाल मेगाजिनाथ' एसे गोबावनि उनावसो जागोनदां?
औ मा बुङो बेखौ बर'आव वाल मेगाजिनखौ?
वाल मेगाजिनखौ इन्जुर लाइसि होननानै बुङो बर'आव।
इन्जुर लाइसि ना?
औ। इन्जुरलायसि दा नोंसिना मा मा बानायगोननो टपिकआ मा?
टपिकखौनो नागिरथ'वाखै जोंना औ आयदाखौ नागिरथ' वाखै दाहायसो थांबासो ज' रायलायलायबासो जासिगोन।
आदसा ओमफ्रायो बेनि थाखायहाय फैसा बुथुमखाबायना?
रां खांलायनो होनदों बाजि ओमफ्राय खांलायथ'वाखै
ए।
रावबो होलायथ'वाखै।
उ जोंना खांबाय गासिबो हरफ्रामजोब्बायानो । बाजि बाजियै बाजि राङै, सानै साथामसो दं। आयदाखौ जोंनियाबो थिग खालामनाय जाथ'वाखै दाबो।
उम
दा क्लासाव थांबासो, हुम बुंनो नांग बिराद गरमा जाखावसिगोन।
ओरैबायदि
उम
थानोनो खस्थ' जासिगोनलाय दा।
खस्थ'आथ' मोनगासिनो दंखायो दासान्दि बिराद गरमानो।
रुमाबो बिराद दुंखावजोबनानै थायो।
औ बिदिनो दा।
जोंना गोजौआव माबा होनाय गैया नालाय,
उम लांदां जाहैबायना गोजौआव,
औ
दिनै गैया सान्दुंङा,
सान्दुंखौ बोहाबना लानानै गरम खालामजोबो रुमखौ,
उम,
माजों थाङो ओमफ्राय कलेजाव?
कलेजावथ' माबाजोंसो थांसै टट'आव, टट'जों थाबायनोबो हानाय नंलाना सान्दुङा ओरैबायदि, गोसा जाहैबाय,
मेङोना सान्दुं गोसायाव?
मेङो आरो आंना साथाबो गैया।
साथा गैया?
ओम आरो गोजान ना कलेजआबो ओंखायनो।
बेसां मिनिट लायो थाबायबा?
थाबायबाथ'‌ फन्द्र मिनिटसो लागोनदां!
फन्द्र' मिनिटसो लायोना?
औ टट'आवबा पास मिनिटावनो मोनहैयो आरो।
औ टट'जोंनो आराम जायो होमबालाय ना? दसे दसेनो मोनानैयो।
दसेनो मोनहैयो ओमफ्राय जोंहा माबा जायो। आरोना? थांलाय फैलाय भाराया बिराद थाङो आरो सानफ्रामबो।
थांगासेयाव बेसेबां लायो?
थांगासेयावलाय दस थाखा लायो थांलाय फैलाय सानसेयाव बिस थाखा। औ। आरो बेजों जों बायदिसिनाबो जानाय जायोना? फैफिनबा। बेयावहायनो खरसाया बारा थाङो आरो
ओम। थांलाय फैलायनि ओमफ्राय आरो थानायनि
थानायनि रुम भारा।
आरो जानाय खरसा।
हस्टेलावबो थानो रोङासै ना।
मानो थायासै हस्टेलाव?
हस्टेलावथ' थादोंमोन ओ सिटबो मोनदोंमोन।
औ ओमफ्राय?
ओंखारफिननाय जाबाय आरो माने मिलायनाय मोनासै।आरो ना?
मिलायनो मोनासै?
अ मिलायनाय मोनाखिसै। मा होनो माने एसे साबजानाय मोनाखै आरो जायगाफोरखौहाय माने साफा नाङासै ओंखायनो।
साफा खालामग्रा गैयाना?
साफा खालामग्रायानो गैयानो साफाखोनो खालामा।
गावबा गावसो खालामना लानांगोन बे होमबा?
सो खालामनांगौ। न'फोराबो गोजाम जाजोब बायना। ओमफ्राय नाया उम मेनेजमेन्ट सामलायनायानो माने सामलायग्रा गैया।
औ।ओम-ओम।
एया।
लानो सामलायग्रा गैयाना?
गैया ओंखायनो बेले-बेजे। माने मोजां नङा आरो ओंखायनो। सामलायग्रा थाबासो मोजां जायो। उम।थाथार-थाथारखानांगौ थायाबाथाय इदिनो।
उम औ। सामलायग्राफोर थायोबा मोजांबा हस्टेलफ्रा थाग्रा मेरला था गोनना उम दैखौबो माथो गुबुननिफ्रायसो लायनानै लोंनांगौ होनना खोनादों आं हस्ट
उम दै ड्रिंकिं माबा दै लोंग्रायानो गैया। फिल्टार गैया फिल्टार गैया। ओमफ्रायो बेलेगावसो लांफैयो ओइ स्कुलनि कलावसो लांफ फैयो जाहैदों गोजानसो जायो एसे।
थो बिदिबाना लोंनायनि दै रोगानाय मानाय
खस्थ'थारनो दा थांलाय फैलाय खालामबाय थानांगौ आरो
गासैनिफ्राय लोंनायनिफ्राय मैगं थाइगं सुनायनिफ्राय लानानै गासैयावबो बाहायनाय जायोना खस्थ' रोगाबाय थानांगौ आरो।
औ दै गैयाबानो जायाना।
माबाबो दै नांगौ जायो,
दाथ' गरमाव दै- दै लोंनाया बारा जायोना। बिराद खस्थ' जादों बे रोगानायफोरा
उम खस्थ' जागोनथ' आरो।
उम ओमफ्राय नोंहा बहा दं दासान्दि?
आंहा नै माबायावसो दङ दासान्दि रुमावनो क'क्राझाराव।
आतसा।
ओमफ्रायो क'क्राझाराव हारसिं नामा?
दा फैगोन ना होमबा लोगो-लोगोआ कलेजाव?
औ थांगोन दा था गोन दा लोगो मोनगोन दे।
ना दे बिदिबा दोनथ'लायनोसै ना।
हा
दोनथ'लायनोसै ना बिदिबा? औ दे औ
बाय